अ हेलौ
खोनादोंना
औ औ खोनादों नोंथां।
अ होमबा दिनै जोङो नोंथांजों हान्था मेलानि सायाव सावरायनो हागोन ना?
जागोन दे नोंथां जागोन जोबोद मोजां मोनसे आयदा।
औ न दे होमबा नोंथाङा हान्था मेलानि सायाव बेखेवग्रोदो।
औ औ जागोन दे नोंथां। ओम गिबियाव हान्था मेला होनना बुङोब्लाथ' जोङो ओ दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम ओ जों ओ जि जों जायनि हेफाजाबाव थाङो बेखौनो जोङो हान्था मेला होननानै बुङो नङा होमब्ला?
औ औ
बेनिफ्राय हान्था मेलाखौ गुवारै बेखेवोब्ला बेनो जे जोङो गोरलैयैनो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे दाबसे जायगासिम जोङो थांनो हायो जायनि जोहै थाङो बेनो हान्था मेला। आरो आ उम बेनि सोमोन्दै गुवारै सावरायनोब्ला जोंना फैयो जे गोदोनि आरो आथिखालनि बेनिफ्राय ओ इयुननि माबायदि जागोन बेफोरो गासैबो फैजोबो आरो। थ गिबियावनो औ गिबियावनो गोदोनिखौ रायज्लायोब्ला जों बुंनो हायो जे गोदोनि समाव हान्था मेलानि थाखाय गराय गारि मोसौ गारि बेनिफ्राय ओ माखासे गोबां गुबुन गुबुन जिब जुनारफोर खौ बाहायोमोन जेरै मैदेर आरो बायदि बायदि बेफोरखौ बाहायनानै जोङो मा खालामोमोन ओ जोङो गुबुन जायगा दावबायनायानो होन एबा मो मुवा बेसाद रो गानायानो होन बेफोरनि हेफाजाबाव जोङो ओ दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम गोरलैयैनो थांलाय फैलाय खालामनो हायोमोन आरो गोदोनि समनि हान्था मेलाया बेफोरबायदिमोन बेनि उनावनो लासै लासै जोंना ओ इन्जिन एबा ओम गोनोखोआरि दाजेमजों बाहायजाग्रा माखासे ओ मुवा बेसाद ओंखारबाय जायखौ जोङो लासैयैनो पेट्रल डिजेल बायदि बायदि बाहायनानै इन्जिन दिहुननानै जोङो आथिखालनि महर मोनबाय आरोखि जेरै जों गारि बास ट्रेन बिरखं आरो गोबां बायदि बायदि गोनोखोआरि हान्थामेला ओंखारबाय। जेरै जाहाज नङा होमबा?
औ नंगौ।
औ थ बेफोरो ओ मोनसे जोबोद गोरलै बानायनानै होबाय जोंनि दावबायनायखौ हान्था मेलानि राहाखौथ लामा सामाफोराबो गोबां मोजां जाबोबाय गोदोनि रुजुनायाव ओ बेफोरबायदि आरो दा नोंथाङा नोंथांनि मोनदांनायखौ बिजिरदो हान्थामेलानि सायाव ना
औ नंगौ गोदोनिजों दानिजों नायनोबाथ गुबुन बिराद फार माने बिराद फाराग दं आरो। गोलैयो माने इरा दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांनोब्लाबो गोबाव सम नांगौमोन नङा होमबा?
औ औ
ओं दाना मा आथिखालाव दायो माखासे गोनोखोआरि सोलिनायजों आरो इले सोलिनायजों जोङो दसेनो गुबुन दाबसे जायगायावबो थांलाय फैलाय खालामनो हायो। आरो मुवा बेसादफोरखौबो थाबैनो लांलाय लाबोलाय खालामामनो हायो। नङा होमबा?
औ औ
औ नोंथांमोन थिं आथि खालाव गो बोरै हान्था मेला दावबायदों दालाय? आवगायबोखो दायो
औ औ त जोंनियाव जोंनि बे ओनसोलाव ओ हान्था मेलाजों दावबायनाय होननानै बुङोब्ला ओ फ्राय गासैबो गोनोखोआरि गोजा गोदोनि जि गराइ गारि मोसौ गारि बेफोर गोमालांबाय गासैबो गोदान ओ गोनोखोआरि मुवा बेसादखौ जों बाहायनाय नुनो मोनसै जेरैहाय साइकेलानो हो फ्रायनो साइकेलनिफ्राय लानानै मटर साइकेल कार बास अट' एबा आथिखालनि गोदान मुगाजों दिहुनजानाय सलारजों खारग्रा गारि मबाइल ओ सरि चार्स होग्रा गारि बेफोरबायदि गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि ओ मुवा बेसादफोरखौ जोङो ओ मा खालामो हान्था मेलानि मोनसे गाहाय सालायग्रा हिसाबै बाहायो आरो आथिखालाव जोंनि बे ओनसोलाव।
औ सिगांनिफ्राय दायो बिराद आवगायनाय नङा होमबा ना?
औ जोबोद जोबोद आवगायबाय आरो बे आवगायनाया थारैनो मोनसे मोजां होननानै आं सानो मानो होननानै बुङोब्ला गोदोनि समाव जोङो गोजान गोजान जायगा दावबायनो थाखाय गोबां सम लायोमोन दा थामजि साननि जानथायाइखौ जों दिनैनि दिनाव से सानावनो फोजोबनो हानाय जाबाय आरो जोबोद मोनसे मोजां खाबु जानानै फैबाय नङा होमबा?
औ नंगौ।
औ। जेरैहाय गोदोनि समाव लोमजाबा साजाबा बहाबा फाहाम-फाहाम देहा फाहामसालियाव थांनो थाखायबो गारिनि एबा ओ मोजां सुबिदा गैयामोन थांलाय फैलायनिबो लामानिफ्राय लानानै जोंनि मटर गारिनिफ्राय लानानै बेफोरनि जेबो सुबिदा गैयामोन जायनि जाहोनाव देहा फाहामसालिसिम सौहैयैनि सिगाङावनो बेरामिया थैनो गोनां जायोमोन। बेनिफ्राय बायदि रोखोमनि बेरामाव भुगिनांनानै थानो गोनां जायोमोन नङा ना?
औ नंगौ। गोबाव समजों मोनहैनायनि थाख खाय माने देहा देहा फाहामसालियाव गोबावजों मोनहैनाय थाखाय माने लोमजानायफोरा सुबुंफोरा जिउ खोमानो गोनां जायो आरो गावनि जिउखौ।
औ औ। बेखाबुफोरनि थाखाय।
नाथायबा आथिखालाव जोङो बेबायदिखौ नुनो मोननाय जाला मानो होनना बुङोब्ला लामा सामाफ्रा गोबां मोजां जाबोबाय खाथि खाला देहा फाहामसालि गायसनबाय बेनिफ्राय रोगाथाइनि राहायाबो जोबोद गोरलैयैनो मोननो हानाय जाबाय। नङाना?
औ नंगौ।
औ। मोनसे ओ जोंनि हान्था मेला राहाया जे जोंखौ एसेबांखिनि मदद होबोदों एसेबांखिनि जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउ खांनायाव जोंखौ ओ फोरमायस' हायै खेंफोरथि होनो हायै जोंखौ सहाय होयो। थ' बेखायनो जों बुंनो नांगोन हान्था मेला गैयाब्ला सुबुंनि जिउ खांनाया जोबोद दिदोमैनो थागोन लासै जागोन गोहैलो जागोन नङा होमबा?
औ गोब्राब जागोन जिउ खुंनायावहाय।
औ औ जोङो गोरलैयैनो बबेबा मोनसे दाबसे जायगायाव थांनो सानोब्ला थांनो हानाय नङा गुबुनजों फोनांजाबनो लुबैयोब्ला जोङो थाबैनो फोनांजाबनो हानाय नङा नंगौना नङा नोंथां?
औ नंगौ।
औ थ बे खायनो आं सा सानो आरो जेन'बा हान्था मेलाया जोंखौ ओरैबायदि मोजाङै जिउ राहा दानानै होदों जोंनि थाखाय ओरैबायदि मोनसे सुबिदा खालामनानै होदों जों जेब्लानो गोसो जायो अब्लानो थांनो हायो फैब्रबनो हायो लायब्रबनो हायो ना।
दसे समनि गेजेरावनो दसेनो मोनहैयो दसेनो मोनफैफिनो नांगौ समाव सम मथे मोनहैयो आरोना।
औ औ। मोनफ्रोमबो खामानियानो जोबोद थाबै जायो हान्थामेलानि हेफाजाबाव।
औ।
औ औ जेरैहाय ओ गुबुन हादरफोराव थांनानै जोङो गोबां ओ बिबांनि रां आरजिनो हायो नाथायबा गोदोनि हान्थामेलाखौ नायोब्ला जों गुबुन हादराव थांनायनि ओ खोथा सानोब्ला गोबाव समनिफ्रायनो साननो गोनां जायो। बेनिफ्राय न'निफ्राय जानगाराव थांनानै दिनैबो मोनहैया गाबोनबो मोनहैया से दान गाहाम लायो नै दान गाहाम लायो जायनि जाहोनाव आखाइयाव गोबां रां थाब्लाबो थोआ बेनिफ्राय जायनि जाहोनाव जोङो गोरलैनो सान सौहैनो हाया माब्लाबा गोबां बायदि रोखोमनि जाब्रबथाय जायो थ' बेफोरनो आरोना।
औ नंगौ।
औ औ नोंथाङा ओ मा सानब मा-माबाफोर बुंबावनो दङब्ला फोरमायनानै होदो दे।
आङो बेखौनो बुंनो सानोदि गोदोनिफ्राय आरो दानिफ्रायहाय बिराद सुबिदाया माने मोजांसिन जाबोबाय आरो जोंनि हान्थ मेला। दाव माबा दावबायनायावनो होन। अबेबा मोनसे खामानियाव होन दा आवगायबाय आरो जोंनि दा हान्था मेलाआ गोदोनि समावथ' एसेबां सुबिदा गैयामोन नालाय
औ औ
बि बेखौनो बुंनो सानोदि आङो। जोंनि जिउ सुबुंनि जिउ खुंनायाव। बेवहाय आथिखालनि हान्था मेलाया गोबां बुंफो बुंस' हायै हेफाजाब होबोदों आरो
औ औ बुंस' हायै हेफाजाब होयो जों सानफ्रोमबोनि जिउआव बेनि अनगायै जोङो गुबुननि सायाव सोनारनो हाया नंगौना
औ नंगौ।
हान्था मेला गैयाब्लानो जोङो साननो गोनां जायो। बोरैहाय फरायसालि थांगोन बोरैहाय हाथाइ बाजार थांगोन बोरैहाय गुबुना लेंहरोब्ला थांगोन थ' बेनिखायनो जोङो। हान्था मेलायानो जोंनि ओ मोनसे मा होननानै बुंगोन गुबै राहा जाय राहानि गेजेरजों जोङो गोरलैयै दावबायनो हायो गोरलैयै हान्थिनो हायो गोरलैयैनो थांखिसिम सौहैनो हायो गोरलैयैनो जोङो ओ गुबुनखौ हेफ हेफाजाब होनो हायो ना‌।
औ नंगौ।
औ औ थ' आ नोंथांजों हान्थाामेलानि सायाव सावरायनानै जोबोद मोजां मोनबाय आरो।
औ आंबो जोबोद गोजोननाय मोनबाय।
अ औ जिहेथु इयुनावबो आरो नोंथांजों बेफोरबायदिनो मोनसे मोजां मोजां आयदायाव सावरायनो मोनगोन होननानै मिजिंथिबाय।
औ
जों दिनैनि सावरायनायखौ एसेयावनो फोजोबजासिगोन ना?
दे जासिगोन।
औ दे नोंथां लाखिनोसै ना होम्ला औ दे